उ
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां खोनदों
औ
जोंनि दिनैनि रायलायनांगौ टपिकआ नोंथां
औ जोंनि दिनैनिथ' रा
जोङो दा मुवा बेसादफोरनि सायाव सावरायनायसै नोंथां।
अ नोंथां अब्ला नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां। दा बुहुमनि गासै हारिमान माहारिफ्रानो गावबाागाव जानाय लोंनो हुदा दङ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
थिग बाददिनो मा होनो बेफोर जानाय लोंनाय हुदाफोरा हारि लायै हारि जायगा लायै जायगा हादर लायै हादर गुबुन गुबुन रोखोमनि जायोना बेबायदिनो औ भारतनि
उ
भारत हादोरनि सा-सानजा ओनसोलावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बर' हारिनि मानसिफ्राबो गावसोरनि आंगो गोबां जानाय लोंनाय हुदाफोर दङ।
औ नोंथाङा
दा बेफोरनि गेजेराव बर'फोरनि दोनथुमनानै जानाय एबा थिनानै जानाय हुदायाबो मख'जाथाव। दा जों सावरायनो लानाया औ। बर'फोरनि थिनानै जानाय मुवा नङा होमबा मुवा बेसादफोरनि सायाव दा बर' हारिया ना बेदरफोरखौ संनानै जानायनि अनगायैबो फोराननानै एबा बेसेबांबा गोबाव सिमहालागै थिनानै जानायनिबो हुदा दं आरो मैगं थाइगं फोरखौबो बोसो एबा दोनथनानै जानायनिबो बर'फोरना। दा बरफोरनियाव दोनथुमनानै एबा थिनानै जाग्रा ओंख्रिफ्रा जाबाय औ। जेरैहाय खुमब्रा खुमब्रा फिथाइखौ बर'फोरा थिनानै जायो। बेखौ दैज्लां ओ बे खुमब्रा फिथाइखौ दैज्लां बोथोराव मोनो। बोथोराव थायनाय खुमब्राखौ थिनानै होनानै दोननानै ओ जेब्ला दैज्लाङाव थायनाय खुमब्राया जोबोबा बे थिनानै दोननाय खुमब्रा बोरायखौ आलासि फैयोब्ला मा होनना बुङो दाउ नङाब्ला हांसो नङाब्ला अमा बेदरफोरजों गोथाव संनानै जाहोयो
औ नोंथां औ।
यो बेनि उनाव दङ जोहा जोगोनार। जोगोनार फिथाइखौबो बर'फोरा थिनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
अ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
जोगोनार गोमोन एबा मा होनो जोगोनार गोमोन गोथां मा होनो गोबां थायोब्ला जेनेबा बुरजा थायोब्ला जोगोनार गोमो गोमोनखौ देनां जानो लुुबैब्ला जानो थाथोंसै होननानै थिनानै दोनो। जोगोनार गोमोनखौहाय बेखौबो थिनानै दोनो बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो नारजि। नारजियाबो बर'फोरनि थिनानै जाग्रा ओंख्रिखा ओमफ्राय मा होनो नारजि खौहाय जोंङो गिबियावनो फाथो गोखानि बिलाइखौ खानानै फोराननानै लाग्रोनांगौ। बेनिफ्राय जेब्ला रानो अब्ला प्लास्टिक नंङाबा बस्था मनाफोराव सोनानै दोनो नंङा होमबा नोंथां? बेनिफ्राय जानो गोसो जाला बेनिफ्रायजांनो गोसो जाब्लानो हाननानै अमा मेजेमजों नारजिजों नारजि दोलो जायो बर'फोरा ओमफ्राय नंङाबा ओरैनो गाव गोजाबो नारजि दोलो जायो आरो नाफोरजोंबो बिदै
औ औ नोंथां औ।
बेनि उनावहाय दङ जोंहा नार्जि नार्जिनि उनावहाय दङ जोंहा मुला गुनद्रु। मुला गुन्द्रुखौबो ओ बर'फोरा थिनानै जायो। गिबियावहाय मुला बेदर खौ फुनानै बिनि बिगुरखौ लेबनानै दैयाव मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ। बेनिफ्राय मा होनो फिसा फिसा दाब्लां दाब्लां हानानै संग्राय नङाबा सान्द्रि नङाब्ला बस्थाफोरावहाय ओ रानजासे फोराननानै बेखौ माबायो आरो। मुला गुन्द्रु होननानै बुंनाय जायो बेखौ मला जोंखौबो बर'फोरा बोसोरसे बोसोरनै गामथिनानै जानायखौ एबा दोनथुमनानै जानायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नों थां
औ नोंथां औ
बेनि अनगायै दंङ जोंहा सबाय सबायाइखौबो दोनथुम हुमनानै जायो।
औ
हानि सबाया बेखौबो दोनथुमनानै जायो जोंहा सबायाइ ओंख्रिखौ बर'फ्रा बांसिन दाउजों जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो नाथुर अमाफोरजोंबो गोथाव जायो सबाइबा
अ अ
जोंहा दालि दालिखौबो बर'फोरा थिनानै जायो आरो नाफाम जोंहा नाफामखौबो बर'फोरा थिनानै जायो। नाफामाथ' बर'फोरनि एंगारनो हायैनो दोरोंङारि जाग्रा खाजाखा नंङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औ
ओ देनानैहाय ना गोराननिफ्राय मोनो खौ बो नोंथांङाबो मोनथिखायो।
औ नोंथां औ
औवा हासुं नंङाबा बयामफोराव सोनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो मेवाइखौबो बर'फोरा थिनानै जायो। मा होनो खौहाय आसार खालामनानै दोनो आरो आसार खालामनानै दोननानै गोबाव समसिमहालागै जानायखौ जों नुनो मोनो।
बेनि उनाव दंङ आलु आलुखौबोथ' जों गोबाव सम थिनानै जानो हायो आलुआथ' जे जोंबो जाजायो। ना बेदर लाब्रा गाव गोजा बाथोन एवनाय नंङाबा नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां बर'फोरा थिनानै जाग्रा दंबावो देरै हाय दंङ जोंङो ना गोरान ना गोरानफोरखौबो दैमायाव ना लायनानै ओ सारनानै एबा गुरनानै लाबोनानै फोराननानै बेखौ गोबाव सम समसिमहालागै जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
दा नोंथाङाबो थिनानै जानायनि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे फोरमायदो नामा नोंथां।
औ नोंथांमोन। नोंथाङा गोबांखौनो फोरमायलांबाय दा बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो थुनानै जानायखौ मोननो हायो। जेराव बुंनो थाङोब्ला थादुन थारुनखौ दैज्लां बोथोराव मोनो दैज्लां बोथोराव मोननाय थारुनखौ मसे सिङाव जानाय जायो जेराव थारुनखौ जेब्ला दैज्लांङाव मोनो दाबादि समाव मोनो अब्ला बेखौहाय आरामसे फुनानै
थास'खौ फिफांखौ हास'नानै बेदरखौ दोननाय जायो। गोरान जायगा जेराव दै मोना बेफोरबायदि जायगायाव आराम जायगा सानदुं नांङा बेफोराव दोननाय जायो आरो ना। बेखौ उनावहाय दिनो जेब्ला जानाय टाइम जोनोब्ला मेसेंफ्राव जानो गोसो जायोब्ला बेखौ जानाय जायो। बेबायदिनो बुंनो थांङोब्ला जोंङो गोबां बुस्थुखौनो दोननानै जानो हायो जेरै फिथा सामथनि गेजेरावहाय नारें जुमब्रा नारें जुमब्राखौ खौबो दोननानै जानो हायो जेरावहाय मोजां हाननांगोन आरोना बे बुस्थुखौ माने फिथाइखौहाय हायाव खोख्लैनाया बारा गोजौनिफ्राय खोख्लैनो नाङा माने गोग्लैयोबा गेसाव जायो माने हमखांनो मोननांगौ आरो अब्ला बेखौहाय। दलद मोनसे जायगायाव मानिे सान्दुं नाङा एबा बांद्राय गरमबो नङा। गुसुद्रायबो नङा जायगायाव दोननांगौ जेरावहाय बियो बोसोरसेनि सिमाव जाजाहैयो आरोना। दाबादै समाव जागारनाय बिदि जायो आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आरो गोबां दं नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनि जायगायावबो गोबां नारजि सबाय नोंथाङा बुंलांखाबाय दा बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायोदि फिथाइ सामथायाइनि बेलायावहाय जों मोननो हायो लेबु लेबुखौथ' मेसें दैज्लां मोनो अब्लाबो मानि माखासे जायगायावहाय फाख्रिबो होनो आरो ना। आलदा आलदा मुं होननाय जायो बेखौहाय आसार बानायनानै दोननाय जायो। बेखौहाय गोबाव सम जाजायो बोसोरसे बोसोरनै माने नोंनि बानायनायनि सायाव जायो आरोना। बे बानायनाय आसार जेरै जेनेबा बानायनायावहाय मोजां रोखोमै बानायनानै बेखौहाय सानदुुं सम लायै सम फोरानबाय थाब्लानो बियो गोबाव सम जाजायो आरो बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला थाइ फिथाइ बेबो माने थाइजौ फिथाइखौबो आसार खालामनानै दोननो हायो जेरावहाय बेयो माने आसार महराव जेनेबा दाबायदि समावहाय जेब्ला थाइजौ फिथाइआ जोबलांजोबो अब्ला मेसेङावबो जायै जायै आरोना बेखौ माने गाव गावब गावनि बानायनायनि हिसाबजों माने नों थाल लाब्लानो बेयो गोबाव जोरो आरो बेबायदि। आरो बुंनो थांबावो खुमब्रा फिथाइ खुमब्रा फिथाइया मा माने सेवो आरो ना नोंथां मोजाङै दोननो रोङाबा जाय फिथाइया बिफाङाव गोरा रानां जानांगोन नङाब्ला माने थाइग्रोम मोना इसेल' खुरब्लाला जाब्लानो खानानै दोनब्ला बे सेवगोन आरोोना नङाबा बेयो बासा जागोन अब्ला बेखौ बिफाङावनो मोजां रोखोम खोमै गोरा खालामखांनायनि उनावसो जेब्ला बिफाङा थैलांनो हमो अबबा फिथाइया गोरा जानानै मोजां जायो अब्लासो बेखौ खानानै दोननांगौ जायो नङाब्ला बे फिथाइआ गोबाव दोननानै जाजानाय नङा बेखौ दोनोब्ला मोजां रोम खोमै दोननांगोन अब्लासो जाजागोन बेबायदिनो
जोगोनार फिथाइयाबो बेबायदिनो बिफां बिफाङाव मोजाङै राखानाय फिथाइ मोननाय फिथाइआसो गोबाव दोननानै जाजायो नङाब्ला बेबो गेसाव जायो फिथाइ नालाय मोजाङै बिफाङाव रायाब्ला माने गाव हारसिङैनो सेवनाय जायो आरोना बेबायदि बेजों बुंनो थाङोब्ला जों गोबां मोननो हायो जेरै नोंथाङा बुंदों सबायाइ दालि आरो ओम नार जे बेफोरखौ जों गोबाव सम दोननाय जानो हायो आरो बे खुमब्रा जो गोनारनिफ्रायबो गोबावसो होनजायो। जेराव बेखौ बोसोरब्रै बोसोरबाबाबो जाजायो आरोना‌। माने मोजां भयेमाव सोनानै दोनब्लानो जाजायो जेबो प्रब्लेम गैया।। बेबायदिनो आरोबाव बुंनो हाबावोदि जोङो अमा अमाखौबो दोननानै जानो हायो आसार बानायनानै मानि गोरान फोराननानै आसार बानायनानै जानो हायो आरो बेजों लोगोसे मुला गुन्द्रुखौबो नोंथाङा फोरमायलांबाय बेबो मा मुला गुन्द्रुआबो माने गोरान जाथारनांगौ ख्रां ख्रां जानांगौ आरो ना माने सेरनो हायै जानांगौ गुरै जाब्ला बेबो सेवो गोरा जाथारनांगौ अब्लासो बेखौहाय गोबाव सम दोननानै जानो हागोन अब्ला जेब्ला बेखौ जायो अब्ला बेखौहाय दैयाव नङाबा दै गुदुंआव सोमबानो गाव हारसिंनो बुगाखायो आरोना बे मुला गुन्द्रु या बिनि उनावहाय बेखौहाय नों माजों जों जानो हायो गोसो नोंनि जानो हाबाय आरोना नों बेखौहाय माजों जायो बेखौ जानो हाबाय बेबायदिनो आरोबाव आं बुंनो सानोदि दोनथुमनानै जानायखौ नोंथाङाथ' फोरमायबाय अब्लाबो माने दोनथुमनानै जानाया जोंनि थाखाय बिराद मोजां मानोना दोनथुमनानै जायाब्ला माने बोथोराव मोनजानाय फिथाइखौहाय माने गुबुनबो राव मोनजाया बेनि थाखायनो जों जानो थाखाय बयबो बर'फोरा दोनथुमनानै जायो जेरावहाय खुमब्राबाबो मेसेङाव मोनजायो दैज्लांनि मैगंखौ मेसेङाव मोनजायो बेफोरबायदि आरोना दा जोंनि सावरायनाया या दोनथुमनानै जानायलाय जोंनाव गोबांथार दङ जानांगौ माइरं माइरंआबो गोबाव सम दोननानै जाजायो जेराव बे बेखौहाय दैज्लाङाव मोनो माइरङा माने बिदिनो
नंगौ नोंथां ओ नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय बिदिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ नों
औ बेयाव दोनथ'नोसै नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम